औ।
हेल'।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
हेल' नोंथां औ आं आं खोनाबाय नोंथां नोंथाङाबो खोनादोंना?
बिदिब्ला नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
औ नोंथां आं नोंथांजों नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ आं नोंथांजों जों ओ जों सुबुंनि देहाखौ माबोरै जोथोनै लाखिनांगौ बा जोङो गो गोगो सावस्रि माबोरै खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा सम दङ ना।
औ नोंथां सम दङ दे सावराय जागोन दे।
औ औ नोंथां अब्ला आङो एसे सावरायनानै होग्रोनसै नोंथां न।
औ औ।
अ दा जोङो ओं। मानसिनि बा जोंनि सोलेरखौ जोङो बा गोख्रों बा जोथोनै लाखिनांगौ गोनां जायो। जों मा मा खालामनांगोन ओ बेनि गिबियावनो जाहैबाय जोङो मा खालामनांगोनलाय। ओ जोङो जोंनि सोलेरखौ बा बेराम आजार बायदिसिनानिफ्राय जोङो गोजानाव लाखिनो गोनां जायोब्ला न'। जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन। ओ जोंनि जा साननाय हनाय बेखौ जोङो एसे गोख्रों खालामनांगोन नङा होमबा। जेन'बा जोंनि जोंनि साननायफोरजों खायफा बुस्थु जोंनि साननाय हनायजों जोंहा देहाया सोमोन्दो थायो। नङा होनबा जोङो जुदि गावखौनो एसे लोरबां लोरबां सानबाय थायोब्ला बेरामि बेरामि सानबाय थायोब्ला जों मा जायोलाय थारैनो जोङो बेरामि जालाङो नङा होमबा बेनि थाखायनो जोङो जोंनि देहाखौ स्ट्रं बा मोजां खालामनो थाखाय गोग्गो लाखिनो थाखाय जों गिबियाव ओ जोंनि साननाय हनायखौ जोङो मोजां खालामग्रोनांगोन आरो दा बिदिनो जों साननाय हनायखौल' थिगै खालामबा जानाय नङा जोङो जानाय लोंनायनि सायाव नोजोर होनांगोन नङा होमबा। ओ जोङो गोग्गो सावस्रि खालामनो थाखाय जोङो मोजां मोजां बेसाद मोजां मुवा बेसाद जानो हानांगोन नङा होमबा जोङो सम सम जोङो एक्सारसाइस बा मेडिटेस य'गा बेफोरखौ खालामनो हांगोन नङा होमबा नोंथां।
अ अ अ।
माने आथिखालनि जुगाव जों माबायदि नुयो नङा होमबा ओ गोबां मेडिकेल बा हसपि स्पिटालफोराव थांबा जों म नुयोलाय गोबां सुबुंनाव जोंना ओ जेन'बा किडनि पाथर किडनिनि अन थाय जायो जोंहा गल ब्लादारफोराव जों मा जानाय नुयो। अन्थाइ जानाय नुयो जों नङा होमबा दा बैफोर अन्थाइफोरा जोंनिया मानो जायो मानो जायो जेनेबा जों आथिखालनि जा जोंनि जानाय लोंनाय बेफोराव जोङो गोबां सुबुङा जोंहा बेफोरखौ नायला माने जा मोनो बे खौनो जायो जा लोङो जानला मानला मुवा बेसादफोरखौ जों लोंलाबायो। बाजाराव मोननाय न'। बेफोरनि थाखाय जोंनि देहाया मा जालांनो हमगासिनो दिनै एसे गाबोन एसे एसे लोरबां जालांनो हमगासिनो आरोना।
औ औ।
एसे नोजोर होना नायोब्ला नुगोन नायलाय गोदोनि जोंनि आइ आबौ आबै आबौमोननि मोनखौ नायलाय गोबां दाइनजि बोसोर जौसे बोसोरसिहालागै थायोमोन सुबुंफोराना।
औ नंगौ।
आथिखालाव नायनो थाङोब्लाथ' जोङो बे बाजि बोसोर, द'जि बोसोर, ब्रैजि बोसोरफोरावनो थैलाबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। दा दा बैफोर मानि थाखाय जादों जोङो जोंनि देहानि सायाव जोंहा जोथोन खमिलांदो बा जोंनि जा जानाय लोंनाय बे जानाय लोंनायखौ जों नोजोर बोयाखै बेनि थाखाय जालांदों आरोना। नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
नोंथाङा खोनादोंना? हेल' अ बिदिनो दा जों औ नोंथां। खोनाबाय खोनाबाय। दा बिदिनो जोङो जोंनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो गोनांबा जोंनो गिबियाव फार्स्ट जोङो मा खालामनो हानांगोनलाय जोंनो नांगौ बिबांनि जोङो दै लोंनो हानांगोन आरो दैलि।
औ औ औ।
मोनसे बाथ्रा दङना जोंहा दैयानो मानसिनि जिउ होननाय मोनसे बाथ्रा दङ।
अ अ औ।
दै नङाब्लाथ' जों थांना थानो हाया नङा होमबा? जोंल' नङा जिब-जुनार गासिबो थांना थानो हाया। दा बेनि थाखायनो जोङो सासे सु बुंनि ओ देहाखौ बायदिसिना बेराम-आजारनिफ्राय बार ग'नोब्ला जोङो नांगौ नांगौ बिबांनि जोङो दै लोंनो हानांगोन आरो। जेन'बा सानसेयाव सासे सुबुङा खमानो थाम, ब्रै लिटार दैखौ लोंनांगौ आरो। नङा होमबा? थाम जोङो बिदि गोबां गोबां दै लोंनाय-लोंनायनिफ्राय जों गोबां बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो। जेरै- जोङो ओ किडनियाव जों अन्थाइ जानायनिफ्राय जों बारग'नो हायो। जोंहा जेरै- गेस्ट्रिक जायो जोंहा बेफोरनिफ्राय जों बारग'नो हायो। ओमफ्राय बायदि बायदि बेरामनिफ्राय जोङो दै लोंनायनिफ्राय बारग'नो हायो आरो नोंथां। ओ दा मोनसे जाहोना जाहैबाय जोङो दा ओ गोगो सावस्रि खालामनो गोनांब्ला जों मा खालामनांगोन जोङो। बायदिसिना एक्चारचाइस खालामनांगोन। जेन'बा फुङाव उथिनानै जोङो खारनो हानांगोन। फुङाव मरनिं वाक खालामनो हानांगोन, बा जोङो फुंनि सम बा मोनानि समाव दसे सम जोङो मा खालामनो हागोन न'आवनो थानानै यगाफोर खालामनो हागोन। बिदिनो जोङो मा खालामनो हागोन, मेडिटेसनफोर खालामनो हायो आरो लोगोसेनो खाथि खालाफोराव जोंहा दानियाथ' जिम सेन्टार थासै नङा होमबा? बेफोराव थांना जोङो जिम फोर खालामनाबो जोंनि सावस्रिखौ जों गोग्गो लाखिनो हागोन आरो बायदिसिना जोंहा बाजाराव ओंखारनाय जेन'बा मैगं-थाइगं बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै बायनांगोन नङा होमबा? ओ आथि-आथिखालाव मा जालांनो हमदों जोंहा बाजाराव ओंखारनाय मैगं-थाइगंफोराव गोबां रांखान्थि ओ रांनि मुलाम्फानि थाखाय जोंहा मा खालामो आबादारिफोरा गोबां बायदिसिना मुलिफोर बाहायनाय नुनो मोनो जोङो नङा होमबा? आबादफोराव जेरै- एम्फौ एम्फौ थैनाय-एम्फौ थैनाय मुलि बा एम्फौ जानो हायि मुलि, ओमफ्राय फिथाइ सामथाइफोरा थाब, थाब थाब देरनायनि मुलि जोंहा बाहायो आबादारि
औ।
दा बैफोर मैगंफोरखौ जोङो डाइरेक्ट लाबोनानै न'आव संनानै जायोब्ला जोंहा बेफोरो जोंनि देहाखौ मा खालामो गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरोना। बेफोरनिफ्रायबो जोंहा बायदिसिना बेराम-आजारफोरा जोंहा जायो न'?
औ औ।
बेफोरखौ जों होबथानो गोनांब्ला जों मा खालामनांगोन? जोंहा जोंनि जिथु बानाय-बानायफोरखौ जों गारनांगोन गारनानै जों मा खालामनांगोन? जोंनि जेन न'आवनो एसे एनैब्लाबो बा से खथा, नै खथाबाबो जोङो गावनो न'आव बायदिसिना बायसिना मैगं गोथांफोरखौ जोङो गायना लानो हागोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
गायना लानानै जोंहा अर्गेनिक खालामनानै जोङो जानो हानांगोन अब्लाना जोंहा बायदिसिना बेरामनिफ्राय जों खारग'-खारग'गोन होनना आं सानो आरो नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना जोंनि देहाखौ माबोरै जो जोथोनै लाखिनो हागोन नोंथाङाबो एसे फोरमायनादों नोंथां?
अ थारैनो बुंनो थाङलाबा दि नोंथाङानो बुंखाबाय जे जोङो गावनि देहा बा जोंनि देहाफोरखौ मोजाङै एबा स्ट्रङै लाखिनो थाखाय जोङो बा जोङो गोबां नांगौ बिबांनि दैफोरखौबो लोंनांगोन आरो गावनि देहाखौ जोथोन लानो थाखाय
जै बाजाराव फाननाय मैगं जेरैहाय जोङो आथिखाल जोङो आबादारिफोरा माने गोबां रोखोमनि मुलि रासायनाय मुलि इउरियाफोरखौ बानायखौ जों नु मोनो आरोना
बा बिसोरो गोबां गोबां मुलिफोरखौ बाहायो जायनि जाहोनाव बिसोरोबा गावसोरनि रांखान्थि मुलाम्फा जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जोङो बेफोरखौ मान मोजाङै बा नोजोर होनानै बायनांगोन बा बेफोरखौ खौ जोङो बांद्राय जायालासिनो जेन जोङो गोदो गोदाय नोंथाङा बुंनाय बादैनो गोदो गोदायनि सुबुंफोराहाय जेरैहाय जोङ सासे मानसि बा दाइनजि बा गुजि गोबां स्निजि द'जि माने बेखिनि बोसोरसिमहालागै बि बिसोरो माने थाखोमोन आरोोना आथिखालनि सुबुंफोरा थ' माने जोोबद माने खम समाव ना ब्रैजि बाजि बाजि बा द'जि माने बेसे द'जिखौनो बांद्रायखौनो थांलियाबा बेखिनियल'सो थायो गोदो सुबुं दाइनाह गाहाम थायोमोन आरो बिसोरो जायनि जाहोनाव बिसोरो गावनि देहा माने मोजांङै जोथोन लायोमोन बा नांगौ रोखनि दैफोरखौ लोङोमोना बिसोर बिसोरो मैगं थाइगंफोरखौ बिदि बाजारफोराव बायना जायामोनबा बिसोरो गावसोरनि गावसोरनि आबाद गावसोरनो गाव न' न' माने गावसोरनि जेरै जिब जुनार खि बा बेफोरबदि न'नि हासार बा बेदि हासार बाहायालासेनो जे बिसोरो सिब जुनार न'निनो हासार बा खानस्रिख्रि फोरदि बिसोरो गोबां हासारफोरखौ बाहायनानै माने मैगं थाइगं गावनो गाव न'फोराव आबाद मावना लानाय जायोमोन आरोना बिनि थाखायबा बिसोरो गोबां माने
मोजां बेफोरबायाददि मुलि होनायफोरखौ जाबायामोन आरो बिसोर बांसिन माने थाव ओंख्रिखौबो जायामोन खारदैना बेबायदि रुनानै जायोमोन आरो जायनि जाहोनाव बिसोरो माने गावसोरनि थाखाय गोबां जोथोननाय मोनबा बिसोरो बांसिन मोनसे बेबायदिनो बेसाद जाग्रा मुवाफोरब बसिनो सावनानै बााहांनानै बेफोरबायदि जानायखौ जों मिथि मोनोमोन बा बांसिन बिसोर बांसिन रुनानै जायोमोन आरो
बुंनो थाङोब्ला बेबाददियाव माने औ आथिखालाव माने जोंनि होन बांसिनै बायदिसिना रायनानै मु होनानैथां फ जायो बेजों लोगोसे जोङो माने गावनि देहाखौ बांद्राय जोथोन लायाबा बिसोर नांगौ बिबांनि दैफोरखौ लोङा बि जाहोनाव मानो जोंहा देहाया गां खलाय आरो मुलि आरिाय मैगं थाइगंफोरनिफ्रायबो जोंनि देहाफोरखौ माने गोबां लोरबां खालामो आरोना
बुंनो थाङोब्ला जोङो बेबादि बिदिनो माने देहाखौ जोथोनै लाखिब्लासो जोंनि देहाया मोजाङै थागोन आरो ना
आरो नों नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जे जोङो जेरै जोङो गोबां माने बिदिनो यगा बा एक्सारसाइस बेफोरबादि गावनि देहाखौ मोजां थाजानो थाखाय जों बेफोरबादि खालामनांगौ जायो आरो माने जोङो जे जेरै जों आथिखालावथ' गोबां ओ खाथि खाला ओनसोलफोराव माने जिम बेफोरदि जिम खालामग्रा दङ आरोना बेफोराव जोङो थांनानै बा जिम खालामनांगौ बा बे बेफोरबादि खालामबा जोंनि देहाया मोजाङै थागोन बा जोङो ओ सानसेयाव खासे मानसिया एसेब्लाबो माने एक्सार सायस बा योगाफोरखौ खालामथारनांगौ आरो बेनो जोहैबो जा मानो जोंनि देहाया जोबोर मोजाङै थायो बेबायदि होननानै मिथियो आरो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा आरो माबा मोनसे बेमार जाबाबो थोंजोङै माने बिसोरो गोबां माने ओ मुलिफोरखौ मिथिंगायावनो मोननाय मुलि जेरै बिसोरो निम बिलाइ बा बेफोरबादि गोबां ओ सिर'था बा माना मुनि बेफोरखौ माने बिसोरो मुलि महरै गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बाहायोमोन ओ इप
औ नंगौ नोंथां
माने माबा मोनसे जाला बेफोरबादि बिसिनि अनगायैबो गोबां माने मुलिफोरखौ जानायखौ नुनो मोन मोनो आरोना बेफोरनि जोहैबो जोंनि देहाफोरा माने गोबां खहा जालांदों आरो ओ नोंथाङा बे नोंथाङा आरो बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा नोंथां
अह बुंनो गोनांथ' माने आथिखालनि सुबुंफोरा मोनसेखौ जोंनाया फालांदों मा ओ आथिखालनि सुबुंफोरा बांसिन दानिया निसा बुस्थुफोरखौ लाग्रा जाबाय जेरै जौ सिगारेट बिरि सिगारेट बायदिसिन जों आरोना बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो सोबना लानानै उन्दै उन्दै समावनो सोबना जाना लानानै जोङो देहा लोरबां खालामना लानायखौ नुनो मोनो दा जों देहाखौ जोथोनै लाखिनो गोनांब्ला जों बेफोरखौबो नोजोर बोनांगोन नङा होमबा जोङो लो एलक'हल बुस्थु बा जोङो निसा फेग्रा बुस्थुफोरखौ जोङो लोंनाय जानायनि उनाव जोंहा लिभार किडनिफोरा गाज्रि जाखागोननिथ' एक हानद्रेद पारसेन्टखा नङा होमबा बेफोरखौ जाबाथ' जोंहा महा जों मोजां सावस्रि खालामनो हानो दा बेफोरखौ गारनांगोन आरो जोङो बिदिनो बेफोरखौ गारनानै बिफोरनि सोलाय जोङो जे सानसेयाव मोजाङै गायखे खेर लोंनो हायो नामा बेफोरखौ साननो हाजायो जोङो सेरेफनि जायगायाव गायखेर खेर लोंनो हायो नामा आपेल आंगुर जानानै जोङो देहाखौ मोजां लाखिनाय बेफोरखौ सानजायो आरो नोंथां नङा होमबा
औ
दा बिदिनो नोंथांजों सावरायना नोंथांनिफ्राय बिदि मिथिनो मोनना जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं नोंथां दा जोंना समाबो जागौ समाबो जागौ नोंथां न' होमबा जोङो लाखिथार